औ खोनादोंना भइसखो क्लियार
औ औ
अ दायो आङो नोंजों बे बेरायनायनि खोथा जायगानि खोथा सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो।
औ औ दे रायज्लाय जागोन दे।
नोंसोरनि ओनसोलाव बिदि बेरायथावना नायथावना माबाफोर जायगा दं नामा एसे मो फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि बे खाथि खालायावथ' बेबायदि बांद्राय बेरायनाय जायगा गैया
उम
तामुलपुराव मोनसे पार्क दं। बेनिफ्रायथ' जों तामुलपुरनि नालाय बेनिफ्राय खाथि खाला बिथिं नावकातायाव पार्क मोनसे दं। बेनिफ्राय खैरा बारियाव हिरिम्बा मन्दिर दं। बिनि फ्राय आरो नावकाता खाथियावनो आरो मोनसे पार्क मोनसे दंबावो। बिनिफ्राय आरो बिथिं बगाजुलि बगामाथि बेबायदि जायगा दं आरो बेरायनाय। बिनिफ्राइ ग्रासलेण्ड आइलेण्ड बेफोरनो आरो बेनि फ्राय बांद्राय बेबायदि नायनो गोनां बेरायनो गोनां जायगा गैया।
मानसिफोर जायोना बेजों था-थागोना बेरायनो मानसिफोर।
औ बगामाथिफोरावथ' थाङो गोबां मानसियानो बेरायनो थाङो।
उम उम।
बे नाव खातानि थुलुंगाफुरि पार्कआवबो गोबां मानसिया बेरायहैयो। बिबार बारि जायगाया नायनो स मायना।
अ अ
बेनिफ्राय तामुलपुरनि पार्कआ बांद्राय गिदिर नङा बेखायनो मोनाबिलियाव गथ'फोरखौ। बेरायनो लानानै थाङो बिमा बिफाया। एसे गथ'फोरखौ गेलेग्रा मोननैसो दङ नालाय बेयावनो गेलेनो लाना थाङो आरो बेनिफ्राय हरै उम डिमाकुसि बे फंलें पार्कआव एसे सुइमिं पुलबो दंनो। आं माने हाबफेराखै माने। बेवहाय दा गोलोम बोथोर नालाय गरमखाय मानसिफोरा सुइमिं फुलाव दुगैनो थाङो आरो बेरायैनो थाङो।
अ। खोनायो बेखौ।
थिं खाथियाव बेबायदि बेरायनाय जायगाफोर
बिदिथ' जोंनिथिंथ' एकदम गैथारा जोंनिथिंथ' गैथारा ओ जोंनि साइट नि मानसिफ्रा बांसिन बेरायनो थाङोब्ला
औ
हरै मानास सेरफाङाव थाङो
औ
आरो हरै गुवाहाटीफ्रावनो बांसिन थिं बेरायहैयो आरो खाथि खाला जेबो बेरायग्रा जेबो बिद बिदि गैया नालाय बांसिन गुवाहाटी फोरावनो थांनाय जायो आरो गुवाहाटीयाव जेनेबा बिथिं ब्रह्मपुत्र सेरफाङाआव ब्रह्मपुत र' हेरिटेज रिभार फ्रन्ट दङ मोनसे पारक मोनसे दङ ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्ट मोनसे दङ मा सहिद माबा मोनसे दङ आरो बिदिनो गोदानै बै उज उजान बाजारजों गोदानै मोनसे बिराद गोलाव पार्क मोनसे बानायदों नालाय।
औ औ
बेरायनो फैयो। ओ बे नेहुरु पार्क। दङ बेयाव। बेरायो ओमफ्राय गानदि मन द ओमफ्राय हरै दिपर बिल बेजोंनो माने जोंनि साइडनि मानसिफ्रा बेजोंनो बेरायनो फैयो आरो
औ
ओह खोब बिदि माने जोंनि ओनसोलाव गैखाया नालाय।
औ
बेरायनो फैयो। आरो सोरबा सोरबा थाङो हरैबो थाङो जोंना बङाइगाव साइडजों बेरायनो थाङो जेरै गेलेफुआव बेरायहैयो।
औ औ
जे बङाइगाव नाखा के हाजोफ्राव था थाङो। बङाइगाव पार्क दङ बे फोराव थाङो। बिदि बेराय हैयो आरो मानसिफ्रा।
औ
आरो फ्राय माबायाव जेनेबा खायफा खायफाया हरै मेघालयफोराव थाङो बेरायनो।
औ
चेरापन्जिफ्राव थाङो सेभेन सिस्टार। बिदि दङ आरो बे बेरायग्रा फोराव माने ओ थाङो आरो आरो बिथिं शिलंआव थाङो। शिलं भिउ पइन्ट दङ। इदि एलिफेन्ट पल्स दङ। आरो लाइट लुम दङ बेफोराव माने बेरायनो थाङो आरो। आरो बेरायना नै बिराद मोनसे बेरायनाय मोनसे माबाया बे मानसि आं सानो आरो
औ।
बेरायनाया बिराद इम्परटेन्ट मानसिनि थाखाय।
औ औ।
गोजान गोजान जायगायाव बेरायनाया माने गोजान गोजान जायगायाव नङाब्लाबो हायाब्लाबो खाथि खालायावबाबो बेरायनांगौ आरोखि।
औ।
बेरायोब्ला माने गोसोआ माने बिराद सान्थि मोनो। माने माखासे मानसिफ्रा डप्रेसनाव थायो नालाय। आरो किसुमान ता माबाफोरा न'आव थाबाय थाबा गोसोफोरा माने गेवस्राया। माइन्फ्रा माने एकदम माबायाव ए बे फानजाराव जोबथेेजानाय बायदि जाना थायो बे माइनफ्रा। आ। ओंखायनो माने एसे जुदि मोजां जायगा नायोबा गोदान जायगा नायोबा खुला जायगायाव जुदि ओ बेरायनो थाङोब्ला। बियो बिराद हेल्प हो आरो मानसिनि साननाय हनायखौ माने पजिटिभ ओ खालामो आरो।
औ।
आरो देहानि थाखायबो बिराद मोजां बेरायनाया आरो। बे ओंखायनो बेनिफिट दङ। बेरायनाय।
औ।
मानसिफोरजों गोदान गोदान मानसिफोर जों लोगो मोनोब्ला
औ।
माने रायज्लायनायनिबो मोनसे एक्सपिरियेन्स जायो। आ मानसि बिदिनो केरेक्टार माने केरेक्टार माने आं बेखौ होनाखै। बे मानसिनि आखल आखुखौ होनाखै। माने मोनसे गुबुन। गुबुन हारिया गुबुन गुबुन केरेक्टार थायो नङा होनोमबा?
औ औ।
बै गुबुन गुबुन हारिफ्रा माबायदि जायो लोङो थायो गानो जोमो बेफोरखौबो जोंनि माने उ माबाफोरा मोनथिनो हायो आरो।
औ औ।
फ्रायबो जोङो माखासे हारिमुनि माबा स्टाइलफोरखौ जोङो माने फल' खालामनो हायो। मोजां मोजांखौ बिदि माने माखा बुस्थुफोरखौ। माने बिदिनो जोंनि जों बजबजाथाव बुस्थुफोरखौ जों लानो हायो। सोलोंनांगौ थायो बे बेरायनाया माने बेरायनाय जायगा नायदिंनाया बिराद मोनसे इम्परटेन्ट होननानै आं सानो आरो।
औ।
खायफा खायफा मानसिया हरै अरुनाचल थाङो सिक्किम थाङो नेपाल थाङो बिराद मोजां बेरायनाय माबाफ्रा
दाथ' गरम दिनब्लाबो बिसोरनियाव थान्दा आरो ना
थान्दा बिसोरनायाव फुरा दाबो बिसना मानना टुवेल्भ मान्थ थान्दा जाजोबो सुइटार गानजोबो।
औ।
मानसिफ्रा होनो थान्दा ओनसोलफोराव थाबा मानसिफ्रा साफ साफा गुफुर जायो होननानै बुङो आरो
औ - औ।
जोमनायनि थाखायबो जायो जोंना गरम नालाय सान्दुंनिया बिराद थां थां नाङो नालाय ओंखायनो जोङो बारा गोसोमबाथाय गोसोम बिदि जायो आरो। बेफोर थान्दा ओनसोलनि मानसिफ्रा फ्रायखोनो नुयो साफा नुयो आरो मानसिफोरखौ साफा नुयो।
औ।
माने बिसोरो सान्दुंनि बे माबाया एकदम गोरा माबाया नांनो मोना नालाय बिसोरनि मोदोमाव।
औ।
एसे ओंखारबानो सान्दुङा देहाया खामजोबो नालाय। बिदि आरो बे अरुणचल फोराव बिराद मोजां जायो सिक्किम दार्जिलिंफोराव मोजां जायो। मानालि फ्राव मोजां जायो।
औ।
उम बिदि आरो नों मा सानो बेरायनायफोरखौ बिदि
आंबो बिदिनो मोजां मोनो बेरायनानै औ। आंबो मानालियावथ' थांद्रायाखै जोङो खेबसे मोसानो थांदोंमोन आरो। अ म हिम हिमाच सलाव बिदियैनो औ थांनायाव बेनिफ्राय जोङो मानालियाव मोनहैद्रायदिया मानालिनि खाथि खाथियावनो जोङो थांदो। बेनिफ्राय जायगाफोरा जोबोर मोजां हाजो एरिया नालाय।
उम उम उम।
नायनानै जोबोर मोजां मोनो आरो।
उम उम सानबेसे थाहैनाय हिमाचलाव?
जोङो सानब्रै ना सानबा थादों आरो माने मोनसे जायगायावनो थायाखै। बेरायबाय थादों गुबुन गुबुन जायगायाव जायगानि नामफोर खो आं बांद्राय मिथिला।
बिराद मोजां ना?
औ मो थान्दा। जोबोर मोज
नोंसोर मा समाव थांनाय गोलोम बो बोथोराव थांनाय ना गोजां बोथोराव थांनाय?
जोङो उम मे मे फोराव थांदोंमोनदां।
मेफोराव गोलोम बोथोरावनो थांदोंमोन आरोना हरै गोजां हैदों आ हरै गोजां हैदों?
गोजाङो ओरैनो थ' बांद्राय गोजाङा अखा हाबाथाय थान्दा गोग्लैयो आरो। जायगाफोरा गुसु जायोना बेनिफ्राय बि बेफोरनि जायगायावथ' आपेल, आंगुर सामथायाइ गोबां मोनो नालाय। लाय बेनिफ्राय दामफोराबो एसे खम आफेलफोरनि आंगुरफोरनि लामा सेर सेरनो आफेल दंफां आंगुर दंफां बिफोरखौ नायनानै जोबोद मोजां मोजां मोनो आरो।
नै जोंहा समाबो जाबायमोन। ए ला खेथनसै ना ए दे गोजोनथों।
औ